हेलौ नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां नोंथांनिखौ लासैथार खोनादों एसे गोसा बुंबा मोज जागन
औ जेखि जाया गोसा बुंदों दालाय दा खोना
औ नोंथां खोनादों नोंथांनियाव मोननैसो सोंथिनि फिन्नाय लुगैदोंमोन नोंथाङा होनो हागोन ना ओ ओ सासे फरायसाया माबायदि गावनि फरायसालिजों लोगोसे गावखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होलायो
औ औ जेखि जाया सासे फरायसाया जुदि गावनि फरायसालि आरो गावनि ओ गाननाय जोमनायखौ जुदि साखोन सिखोनै जुहा लायोब्ला गेब्लाना
औ
साखोन सि लाखियोब्ला जोंहा मोनसे हार होननानैबो जों सानना लाजायो आरो जोंनि फिलिंस जोंनि साननाय जोंनि मोदान्नाया मोजांसिन जायो गोजांसिन जायो आरो जोंहा मोनसे समायना जोंनि गोसोखौ स्रां खालाम
औ
बेबायदिनो जोंहा बेखायनो
औ
फरायसा सासे स्टुडेन्टआ जोंहा थ'बा फरायसालि आरो गावनि गाननाय जोमनाय ओ बायदिसिनाखौ जोंहा साखोन सिखोन या जोबोद गोनांथारानो जेखिजाया नोंथाङा आरो माबाफोर सों बि समावनो सानदोंमोन आं
औ ओ सासे फरायसालि ओ फरायसाया ओ फरायसालियाव ओ फोरोंगिरिफोरखौ माबायदि मान होनांगौ आरो गेदेर खौ माबायदि मान होनांगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ आं नोंथांखौ फोरमायनो हागोन ओं निसिम मिथिगौ जिथुबा जों ओ सासे जेथुबा जोंहा जिथुबा जा फरायसा बा स्टुडेन्ट बेयो फोरोंगिरि खौ जाबायदि रेसपेक्ट होनांगौ बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि बुंजायो जेरैबायदि जोंनि फोरोंगिरिया जों मेइनलि पइन्ट बेखौ जों मिथिग्रोनांगौ जे फोरोंगिरिया जाबाय जोंनि मोनसे गुरु बा जोंनि मोनसे बिमा बिफाफोर बायदि रोङैखौ सोलोंनाय बा बिसोरनि अन नायजोंनो जोंबो मोनसे बिदि आरो रोंनाय बेफोरबायदिनो आरो फोरोंगिरिखौ जों बेखायनो जोङो ओ रेसपेक्ट खालामनांगौ जे जाहाथे फोरोंगिरियाबो जाहाथे ओ जिथुबा गावनि ओ रोंनाय सोलों थाइखौ जाहाथे बिथांनि बेसेन गोसा सम ओं जोंनियाव मेलेमाव सोनानै
औ ओ नोंथांनाव आरो मोनसे सोंथिबाव ओ जोंनि दा नै गरम बन्द' जोंनिया जुलाइ माह हायाव होगोन बे गरम बन्द'आव गोबां ग थ'फोरानो ओ फरेस लि बन्द' थानायनि थाखाय ओ ओरैनो गामिफ्राव थायो बेफो मुं गामियावबो बा गामियाव ज'यैनो गामिनि जा ओ ओरै थासोनाय सेंग्राफोर बिथांमोना ओ बे मोनसे सोलोंनो हा ओ जुदि हायोब्ला मोजां आं होननानै नोंथाङा सानो ना साना?
औ ओरैनो थानाय समाव न' दा जे खिजाया जेदोबा फरायसाफोरा औ औ जेखिजाया दा नोंथांनि सोंनायैनि आ सोंनायनि फिननायखौ ओरैबायदि बुंजायो जे दानि फरायसाफोरा जायफोरो आ गरम बन्द' मोनदों फरायसालियाव बा आ जोंहा सु थि मोनदों नङा होमब्ला मास मोनसेनि थाखाय दा बेनि था खाय जुदि फरायसाफोरा जुदि गावबा गावनि गामियाव बांद्राय समखौ बेखारो हगारालासिनो गाव माबा मोनसे टिउसन लानानै गावनि मोनसे रोंगौथिखौ दावगाहोलांनो हायो आरो बिदिनो माबा मोनसे स्किल सोलोंनो हायो। बा न'आवबो थानानै बिसोरो सम बेलासि सम आरो फुंनि सम बिदिनो फरायनो हायो गेलेनाय समाव गेलेनानै बा फरायसालि बन्द'ब्लाबो माने गावबा गाव बेलासि समाव टिउसनाव थांनानै बा दान्दिसे गेलेनानै बा न'आवबो दसे फरायनानै हमवर्क खालामनानै रोङैखौ बिमा बिफानाव सों नानै बारोङैखौ बि दानाव सोंनानै बेफोरबायदि माने जोंहा फरायसाफोरा ओ एसे रोंनो रोंनायखौ ओ दावगालांनो हायो आरो माने
औ ओ दानि जुगा जो गोनोखो जाबाय बेनि गेजेराव ओ जोंनि सिगांनि बायदि ओ औवाजों बानायनाय मा माने सेन हो नाय खबाय हेब नाय गोबां औवाजों मायबा माइबि नायफोरखौ जोंनि दानि गथ' गथ'फोरा बावलांनो हमबाय। थ' बि बिथां ओ बेफोरखौ जों बुरखांनानै जेन जेब्लायबो जों लाख थैलांनो हागोन ओ बेफोरबायदि मोनसे थासारिखौ गामिफोराव सोलोंनायखोस नोंथाङा मोजा मोजां मोनो ना मोना? जुदि सो
ओ मानो होनब्ला बेखौ जोङो औ मोजाङानो मानो होनब्ला जो बा आ बिदिनो जोंहा गावबा गावनि पार्सनेलनि थाखायबो जोंहा मोनसे स्किल बिद्दा आखाय बिद्दया मोनसे सोलोंनांगौ जायो नङा होमब्ला दा बुंनो थाङो ब्ला बेफोरबो मोजां मोन जे आखाइनि स्किल आखाइनि हाबा जिथुबा जेखाइ हबनायब्लाबो न'आव मोनसे सु जोंहा संसयो। खबाइ हबनायब्लाबो हौवासा गथ'फ्रा खबाइ हेबनो ब्लाबो जोंहा आबै आबौनि थाखाय बा गावनि थाखायनो बा बिमा बिफानि थाख खायनो ओ बिद्दा बिफोरनि थाखायनो बा बिदिनो ओ जोंहा मा जायो ओ देभिलप मानो सुंस'यो आरो। सिथुबा जोङो सान सेखौ जोङो बाजाराव बायनो थाङोब्ला जोंहा सानद्रिनि जोबोद गोनांथि ‌ जोङो मानो होनब्ला गोनां दिनै गोनोखो मुगायाव जोंहा ओ सानद्रैनि गोनांथि गैला नङा सानद्रिनि गोनांथि दङ जों बाजाराव सानद्रि बायनो थांब्ला सान्द्रिनि बेसेनाबो दानि जुगाव एसेबां खम नङाना। दा जिथुबा सानद्रिनि ओ बेसेनाबो एसेबां ओ एसे बुरजा जानो हागौ। आरो जोंहा दाला गंसे नांगौ जायो न' खराव, न'खर गंसे सालायनायाव माइरं जाव नाय मानाय बिमानो हिनजाव आइजो माहारिनो दा बेफोर बायदियाव जोंहा बाजाराव जुदि जोंहा दाला गंसे बायनो थाङो ब्ला जोंहा बिदिनो थिनस' सा सारिस' बिद
ओम लायो लायो औ
बेफोरबायदिनो आरो गोबां रोखोमनि आखाइनि बिद्दा दंबयो जेरै आं दहै बाय आरो बे गोलोम बोथोरनि समाव दाथ' आरो गोलोम बोथोर नङामोन दा बिदिनो आद्रियै दै लोमसावनाय दैबाना जानाय बा खाथि खालायाव गोरखायै दै थांलाय बेफोराव बायदिसिना बेफोरबायदि थायोब्ला जोङो सेनजों साथेनानै जोंहा मोनसे ओ न'खराव खाजा बोथिसे संना जाजानो था नाथाय जोंहा मोनसे ओ मोनसे ओ लाब जायो आरो न'खरा मोनसे सुंस'लाङो जिथुबा आरो बेफोर जेखायफोर थायोब्ला बा हिनजाव आइजो माहारि फोराबो मा खालामना थानो जायोब्ला बे समफोराव ओ बेखार थानाय समफ्राव जोंहा खाथिनि दुब्लि बारियाव ना रोनावनाय बायदिसिनाखौ जों ओरैनो थांगार होआ जासे जों ना गुरनानै न'खराव जोंहा ज'यैनो बोथिसे ओंखाम स्राय जाजायो बिब्दिनो जोंहा गोबां आ सुबि दा जायो गोबां मोजां जायो आरो बेफोरो जोबोद गोनांथि जोंनि गोनांथि गैया नङा
हम
सानद्रि जेखाइ खबाय जोबोद गोनांथि जायो आरो
हम हम हम ओ बेनिफ्राय नोंथांनियाव आरो मोनसे सोंथि बाव आ दानि ग थ'फोरा बां सिना जों मबेलाव बा मबाइल टिभिनाय नानै ओ गोबाङानो बे खस्थ जाना थायो बेफोर टाइमाव ओ जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मा मोनसे आयदायाव होयोब्ला बिथांमोना जेन मबेलनिफ्राय गोजान जाना थागोन आरो ओ गावनि स्किललावबो माने माबा मोनसे आयदाखौ रोंगोन होननानै सानो नोंथाङामा गथ'फोरखौ जों माबायदि मा मा आयदायाव होयोब्ला बिथांमोननि ओ जिउआबो मायबा मोनसे गोजों जागोन बा मायबा मोनसे बिथांमोना रोंनो हागोन ओ मबेल टिभिनि खाथि थियाव दोनालासिनो नोंथांमोना माबायदियाव दोनबा मोजां जागोन होनना सानो
थार बाथ्राख खौनो बुंदों आरो नोंथांनि बाथ्राया गनायजाथाव गनायजाथावै नङा गनाय जाथावगोन होननानै आं सानो मानो होनब्ला नोंगौ बियो दा सोलिबाय थानाय दानि जुगाव बा दानि नैबे मुगायाव सोलिबाय था बियो जोबोद मोनसे मोजां सोंथि नोंथांनि दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गथ' बा जोंहा जिदाइन बोसोर जायनि सिङाव जायफोरो उन्दै उन्दै सेंग्रा बिनानाव आ सिख्ला सेंग्रा सिख्ला एबा हौवासाय हिनजावसा जों बुङो हायो दा बिसोरो जों नुयो बिसोरखौ ओ बांसिनानो जोङो मबाइलाव गेम गेलेनाय
औ
नायनाय फेज गुग इनस्था बाहायनाय बायदि मेथाइ दामनाय बायदि बायदि बेफोर माने आरो गेम गेलेनाय बेफोरो जादों जोंहा एदिक देद एदिग गेम गेलनाय बेल' नङा जोंहा मबेल होन्ना बुङोब्ला दानि जुगाव एडिक्टेड होनना बुंजायो मबेला मोनसे मबेलाबो मोनसे जों आ द्राग्स बायदि जेराव मबेल नङाब्ला जोंहा थानो हाया जोंहा उन्दै गथ'ल' नङा देरनाय गथ'आबो जोंहा मबेल नङाबा थानो हाला जालांबाय दानि जुगाव दा ओरैबायदि मबेला बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं ओ मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि मानो होनबा मबेलाबो ओरैबायदि सासे फरायसानि जिउआव बियो गोहोमबो खोलैनो हागौ आरो बेखौ मोजांबो खालामनांगौ हायो नाथाय मबेल लानायनि उनाव मानसिया ओरैबायदि जायो माने मोजां खामानि खौ जोंहा बावगारलाङो नाथाय गाज्रि खामानियावसो बांसिन औ बांसिन खामानिखौ समखौ होनाय थांङो आरो दा आं बुंनो थांङोब्ला ओ उन्दै -उन्दै फंबाय बिनानावमोना मबाइलनि गोनांथि नंङै समाव बैसो जायै समाव एसेबां मु मबायलनि आर्जेन्ट नंङै समाव मबाइल थुनाया जोबोद निखेट माने मोजां नंङा माने बिसोर ओ म मबेइलनि जानगाराव थानाया जोबोद मोजां आरो मानो होनोब्ला बिसोरो मबेइल नायै- नायै बिसोरो गावखौ बिसोरो देरहासार खालामनो हानाय नंङा मानो होनब्ला बिसोरो गावनि मोनसे जुजिनाय गावनि मोनसे नाजाथाब गावनि मोनसे लेख खा फरायनाय आरो मबाइलखौ बाहायनोब्ला बिसोरो मोनसे मिथि मोजां मा मोजां मोनसे आयदायाव बाहायनांगोन जुदि बिसोरो गाज्रि आयदायाव बाहायोब्ला बिसोरो देरहासार जानो हानाय नंङा होननानै आं सानो आरो बिसोर दा जेखि जाया फंबाय बिनानाव मोनाबा सासे फरायसाफोरा देरहासार जानो थाखाय बिसोर मबाइलनि जानगाराव थानाया गोजान जानांगोन होननानै आं सानो आरो
ओ ओ नोंथांनिफ्राय गोबां ओम सोंथिनि फिनलु मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदिनो उनफोरावबो गोबां सोंथिनि फिननायफोरखौ नोंथांङा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय
औ औ जायखिजाया आंबो नोंथांनि सोंलुखौ ओ सोंलुनि फिननाय होनो हानानै आंबो गोजोननाय मोनबाय आरो आंबो नोंथांनाव सों बिसों लाइक थ फिननाय मोननायखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय जाबाय आं आसा खालामो जे नेक्स्टाव
औ
नोंथांनि सोंथिखौ आं ओ सों जानो मोनफैनगोन खेबसे दा गोजोन्थों नोंथां